औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों आङो। नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ आङोम जाय आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों नोंथांनो बे आयदायानो जाहैदों ज जोंनिम आबहावा गुबुंलेनि सायाव आरो जोङोम जोंनि आबहावाया बोरैहाय गुबुंले जायो आरो बेखौ जों बोरैहाय गोग्गो खालामनो हागोन गोन बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै
लाबाय बे आबहावाया जों औ औ नोंथां बे जोंनि आबहावाया बोरैहाय गुबुंले जायो। बेनि सायाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो माखासे जोंनि सुबुं फोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जेरावहाय बायदिसिना कलकारखाना गारि मथर आरो गोबां जोंनि बे प्लास्टिक मुवा गाज्रि बेसाद आ गारनायनि थाखाय। बेनो जाहैबाय जोंनि औ जोंनि बे कलकारखाना फोरनिफ्राय माखासे
गेस ओंखारनाय बायदिसिना आरो जोंनि मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय माखा माखासे थुङा उखुन्दै बेफोरनि थाखाय गुबुंले जायो। जायनि जाहोनाव जों जोंनो जोङो जेरैहाय बे अक्सिजेन मोननांगौ बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हाया।
आरो माखासे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना जादों जोङो जायखौ बायदिसिना प्लास्टिक बायदिसिना बाहायो प्लास्टिक बेग बेफोर बाहायनानै जोङो जेरैहाय जानला मोनला गारनानै दोनो बा बेफोरखौ जोङो सावनाय जायो। बेफोरनिफ्राय जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जायो। मानो होनोब्ला बेखौ सावगारि गोबां गाज्रि गेस आरो गोबां उखुन्दै गाज्रि उखुन्दै ओंखारो बेनि थाखाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन औ नोंथां।
आं बुंनि
औ बुंनो
दा दा जोंनि आथिखालनि आबहावाफोरखौ नायोबा जों बिदिनो गोबां गुबुं ले जानायखौ नुनोमोनसै खिनथु सिगांनि समाव नायोब्ला जों बेफोर बादि बिदि सोग्राब गुबुंलेखौ जों नुनो मोनामोन आरो जिहेथु दा बुहुमाव सुबुं अनजिमायाबो बांनायलाय माने बेफोरबायदिनो जोङो गोबां दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायो जायनि जााहनाव जोंनो गुवार जायगाफोरखौ नांगौ जानायखाय माने जेनेबा बेफोरबायदिनो सोरबाया न' लुनो सोरबाया माबा मोनसे बेफोरबायदिनो खालामनो थाखाय बिदिनो बिफां लाइफां फोरखौ सानफा एफा दानफायगासिनो दङ जायनि जाउन औ जायनि जाउनाव माने बे बिफां लाइफां खम जानायनि थाखाय दिनै जोंहा गोबां बिदिनो बारफोरा बिदिनो गुबुंले जानानै फैदों मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारिफ्रा ओ लानाय लानाय जिथुनाखि अक्सिजेन गेस बिल ओ गेस बे गेसखौ बिफां लाइफाङा हगारो आरो बेजों लोगोसे जों हगार जों हां लानानै जि हगारनाय गेस बे कार्बन डाइ गेसखौ बिथांमोना
औ कार्बनडाइ
ला माने सोबनानै अक्सिजेनाव सोलायहोनाय बायदि मावो दा जिहेथु सुबुं अनजिमाफ्रा बुहुमाव गोबां जानायनि जाउनाव बेखौ दानफायबाय थानायनि थाखाय दिनै बारमडलाव आरो बार मन्दलजों लोगोसे बेबायदिनो बोथोरफ्रावबो गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै सिगांनि समाव बारा एसिग्राफ बेफोरबायदि गरम जानायफोरखौ जोङो मोनामोन नाथाय आथिंखालाव जोङो बेफोरबायदिनो गोबां गरम बांसिन जानायफोरखौ जों मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ अखाफोरखौ जोङो हानांगौ बायदि हानायखौ जोङो नुनो मोना मालाबा समाव दैलां बारग'हां माने बारग' लांहां जालायलांबाबो अखा फोरखौनो नेनानै नेनानै मोना जायो।
औ नंगौ नोंथां।
दा आरो बेजों लोगोसे बार गुबुंले जानाय होनोब्ला जोङो सोरांबानोब्ला अखा नायबानो जोङो ससे लामा हान्थिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो गारि मथरफोरखौ जों सालायनाय जायो जायनि फ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दैफोर बेफोरो जोंनि बारहावाफोरखौ गोबां गाज्रि खालामगासिनो दङ' बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा जे बारहावाफ्राव गोरोबनानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो दं आरो
औ नोंगौ नोंथां।
दा जोङो बे बार गुबुंनायखौ होबथानो माबोरै होबथानो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइफांफोरखौ बुरजानिफ्राय बुरजा गायनो हमफिननांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जि सोरांबानो सालायग्रा जि गारि मथर बेफोरबायदिनि जायगायाव जोङो हायोब्ला एसे खम खालामनांगोन ओ जेरै आरो दानि आथिखालनि मुगायाव जोङो बे बेफोरबायदिनो जाय जाय गारि मथरफ्रा माने बेफोरबायदि ओ पेट्रल डिजेलफोरजों खारालासिनो बेटारिफोरजों खारग्राफोरखौ जों नुनो मोनो मोनबाय
औ नंगौ नोंथां।
दा बिदियाव माने जोङो बेफोरबायदि बे पेट्रल डिजेलफोरनिखौ बाहायबाय थायालासिनो जोङो ओ बेटारि गारिफोरखौ बाहायोब्ला माने बेटारि बाइक बेफोरबायदिनो बेटारि गारिफोरखौ जों बाहायोब्ला एसेबाबो ओ होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदिनो आथिखालाव माने दानि जुगाव बेफोरनो गोबां बेफोरबायदि गिदिर गिदिर फेक्ट'रि एबा दारिमिनफोरखौ जों नुनो मोनो नुसै दा बेफोरबायद दिनिफ्रायबो गोबां गोबां रोखोमनि मैला गेस फोर बा उखुन्दैफोरा बिनिफ्रायबो ओंखारो जायनि जाउनाव बेबो मोनसे माने बार मण्डलखौ गाज्रि खालामग्रा जानानै फैयो
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा अब्ला नोंथाङा बेफोरबायदिनो ओ बार गुबुंनायनि सायाव बा दै गुबुंनायनि सायाव बा बिदिनो हा गुबुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां नो दै जोंनि ओ आबफावा गुबुंनायनि सोमोन्दैथ नोंथाङा मोजाङैनो सावरायबाय बा फोरमायनानै होबाय आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि दै गुबुंनायनि सोमोन्दै बे जोंनि दै गुबुंनायाबो जों सुबुं माहारिनि गोरोन्थिनि थाखायनो जायो जेरैहाय बायदिसिना दैमा दैसा दंग दङा बेफोरो माबोरैहाय गुबुंले जायो? बेफोरावहाय माखासे जाय गारनाङि बेसादफोर मुवाफोर बेफोरखौ जोङो गारब्रो जेरैहाय बिदिनो गोबां प्लास्टिक बेग बायदिसिना जाग्रा मुवा बेसाद बेफोरबायदि गाज्रि बेसाद बा जायखिजाया जिब जुनारफोरनि थैनाय गेसाव गोफोन बायदिसिना मुवाखौ जों गारनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनाव बो जोंनि दैमा दैसा बायदिसिना दैफोरा गुबुंले जानो हमो जायनि थाखाय जोंनि बे दै गुबुंनायजों लोगोसे जों बेफोरो दैफोरनिफ्राय जोङो गोबां सुबुंफोरा बेफोर दैमा दैसानि दैखौ लोंनाय जायो बा दुख गैनाय जायो बा मोसौ मोसा बायदिसिना जिब जुन्थुफोरा लोंनाय जायो बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे बेमार सोमजिनायखौ नुनो मोनदों जोंनि बे दै गुबुंनायजों लोगोसे जों बेखौ औ बुंनो हायो दि दै गुबुंनायजों लोगोसे जोंनि माखासे आबाहावायाबो गुबुंले जाफानो हमो मानो होनबा जोङो गावजों गाव सोरनानै थानाय जिबखौनो बुंनांगोन जोङो गावजों गाव सोनारनानै थालायो नालाय बे दैखौ जोङो गुबुंले खालामोबा बेफोर दै गुबुंलेनायनिफ्रायनो जोंफोर जों सुबुं माहारि बा माखासे गुबुन गुबुन बुन जिबफोरनियावबो माखासे गोबां नुस मोनै बा मिन्थिस मोनै गोबां बेमार आजारखौ जाबोनाय नुनो मोनदों थिग बिदियैनो गोबां माखासे जिब जुनारनियावबो बेफोर बेमार आजारा सोमजियोब्ला जों सुबुं माहारिनिसिमबो सोमजिगोन मानो होनब्ला जोङो गावजों गाव सोनारनानै थानाय जिब नालाय बेफोरनिफ्रायनो
गोबां रोखोमनि बेमार आजार जेरैहाय जोङो डायरिया बायदिसिना होननानै मि थिनाय जायो बेफोरनिफ्रायबो सोमजियो आरो जोङो बेफोरबायदि माखासे गारनाङि बेसाद मुवाफोरखौ जोङो बिदि दंग लङा दैमा दैसायाव गारोब्ला जोंनि जाय जों थाग्रा बेफोरबायदि नै दैज्लां बोथोराव जेरैहाय अखा हायो बे अ खानि हादैया दैमा दैसा दंग लङाजों मोजाङै बोहैगारलांनो हायाब्ला जोंनि माखा से न बांफोरा लोमगोन आरो थिग बिदियैनो माखासे बेफोर दै लोमनायावनो गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला सोमजिगोन मोन्दांस' हायै बेफोरनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बेमार आजार जानो हमगोन। बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो जोंनि आबहावा आरो जोंनि दै फोरखौ दै मण्न्दलफोरखौ मोजाङै साब सिखोनै लाखिनाया मोजां। जे औ नोंथां जों सुबुं माहारिनो गोबां मोजाङै साब सिखोनै लाखिनो बा थानाया मोजां। जाहाथे जोंनाव माखासे मोन्दांसहायै बेमार आजार जाया बिदिब्ला जोंनि रायलायनायनि समाबो जाखाबाय नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे बिदिब्ला।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।